ओमफ्राय बाखि खबरफ्रा मोजांना?
ओ मोजांथ' मोजाङालाय। अखासो हागासिनो नै जोंनिथिं। औ।
दा अखा हादोंब्ला दैबानाफोर जादों नामा?
बानाया बिदि जायाखै। ओरैनो दुब्लिफ्राव एसे लोमनानै लोमलाबायदों लोमनायालाय।
आदसा।
ओ।
दा बिदिनो बांद्राय गोसा हायाखोनदां अखाया?
अखाया ओइ फुंखिनियाव ओ से घन्टासो एसे मोजां हादोंमोन।
बाय दाबो एसेस फिसा फिसा दंबावो आरो।
फिसा फिसा हादों?
ओ आंनावबो अखा नांगो जादोंमोन। माइ गायनाय मा गायनाय एसे दै नांगो जा होदोंमोन ओफ्राय जाम्फैनि दैसानि दैफ्रा रानलांनो हमबाय।
अ दिनै हायाखै नामा बिदिबा नोंसिनिथिं?
गैया फैथ'वाखैनो मैयाबो गैया दिनैबो गैया।
अ
आंना अखा नांनाय जादोंमोन एसे
उम हाबा मोजां जागौमोन थ'
माइ आबादफ्रा एसे दैनि गोनांथि जादोंमोन। दा आंना माइया गायजोब्बाय दा सोमखांनायाव अखा सरासे नांगौमोन आंनो।
ओ ओ हाब जोंनिथिंमाथो एसे बुरायैनो हादों हानायालाय। ओइ नोंसिनिथिंसो मानो हाहैयाखै।
जोंनि थिं गैथ'आ दा
उम
फैनोबागौ।
ओ
मैया बार बारबाय थादोंमोन बारनायालाय दा दा बार बारथ
ओ ओ
ओरैजाय बोथोरफ्राथ सरासनस्रा बिदनो इसेबांथ गाज्रि नंथआदां नोंसिनिथिं?
जोंथिं इसेबां गाज्रि नोंद्राया नोंनायालाय ओरैनो एसे एसे एसे एसे हागासिनो अखाफोरा
म्म
बांद्राय दैस दैसा गिदिरा आ दङ दंनाया होमबाबो एसेब बिदि माबा उम खहा खालामग्रा नङा आरो ना।
औ ओनफ्राय दैसाफोर दङोन दां?
औ दं दङ दङ ओं ओ दे जामफै आरोद गैला बाया जोंनिथिं थाबाबो इदिनो अखा अखा हादैफोर जमा जानानै बोहैलांनाय ओमफाय इदिनो दसेनो दसेनो रानलां फिनाय बिदि आरो ओ ओ।
बिदिनो अखा बुरजा फैब्ला बे दैमा गिदिर बिदि थ' दैबाना जाथावथावथ' बिदि गैयानदां नां सेराव?
जोंनि जोंनि सेराव गैया ओमफ्राय एसे साइदआव जोंनि साइडआव दङ दंनायाल लाय बिदि जाग्राबो दङ।
ओ दैमा गिदिर थायोबा अखा बुरजा अखा गिदिर हायोब बा दैमा गिदिर थायोबा बिदिनो बुसावग्राबो थायोना?
अ अ अ बिदि बुसाव फैग्रा दङ ओइज
उम।
मावा होनो बिदिखौ ओ खाना माख फ्राबो होनो।
उम। ओ जोंथिं' बिदि दैमा गिदिर गैयान दे। दैसा फिसा फिसा दं। उम।
ओमफाय बानाफोर इदि जाद्रायाखोमाद
बाना बिदि ए गिदिर जाया होनलै जोंनि ओरैजाय।
अ।
दै बाना जाथावना मोनसे दैमा दङ बियो दा बे दैसाया ओरैजाय जोंना मा होनाव भुटाननिफ्राय फैनाय-्
औ।
भुटाननिफ्राय फैनाय बे बाना जायोब्ला अखा गोसा होयोबा। माने माथावरिफोरखो लोमला लांङो आरो बिदिनो।
ओ ओ उम।
जे लोमसावलाङो बिनिफ्राय फिसा फिसा नो मा थायोना दैसाफोर थायोन बेफोरजों हाबोबा गुगा लाङो। माथरिफोर खुखालाङो, गामि लोमसावलाङो, अब्लाबो जोंनि गामि सेराव बिदि गैया जाया
औ
जोंनिया जोंनियाबो बे भुटाननिफ्राय बोहैबोग्रा दङ। दंनाया ओमफ्राय मेसें बोथोराव फैया दैया।
औ
दा दैज्लां सिजोनावल' एसे अखा बारा जाबा, दै फिसा फिसा बाना जाबा माबायो आरो दैया निजरा निजिरा ओंखारो
ओ जोंनियाबो बिनो बे मेसें बोथोरावबो बाला गोरानसो जाजोबो।
अ
जै दैज्लां हाबबाय फैबायबो अखा हायोब्ला बिदिनो बाना जायो। भुटान रायजोआव जुदि अखा एसे बुरजा हायोबा फैयो
उम उम
जोंनिथिंनिया बो बिदिनो ओरै भुटानथि एसे बुरजा अखा हाबाथाय दसेनो ओरै जोंनिथिं अखा हायाबाबो दैमाया बे दैया देरबोयो बिदि जायो आरो
एखे होमबालाय जोंनि बादिनो।
ए ओमफ्राय सोरबासो
बायना दैया लोब लोबल' फैबाय आरो
फैयो ओ दसेनि देरबोनाय बिदिनो ना आरि फैलायसै आरो मानसिफ्राबो ओमफ्राय हमहैलायसै नाफोरखौ
औ नाफोरखो, जोंना ना हमजाया
अ
जै फैबाय ओरैबादि कारेनबादि मा जायो गोसा जायो दैया। दैनि गु गुथाल बुनाय मा बुनाय
ओम
फैयोनदां फैबाबो गैया बिदि हमनो हाया।
अ ओम ओ ओ ओ जाखागोन फैखागोन फैनायालाय मानो फैया जानो ओरै दंना भुटनाव जोंनिथिंनिया बिराद बिदि माबाथाय दै देरबोबाथाय साइड बाइड माबाहैबायबो आरो नागिरहैबायबो जिं जिङाव रुगुं रुगुंआव थानानै आरो दसेनोबो माबायोना रानलांफिनोबो सेम सेमलाङो ओमफ्राय बिदिबा नाथाय बै दबा दबा जानानै थानायफ्राव बेफोराव माबासिन आरो नागिरसि गोन आरसा जेफोरजों सारसिगोन बिदि बिदि खालामो।
ओ बिनो दै बाना जायोब्ला बिदिनो माखासेयाव खहा जालाङो।
ओ ओ
बेनि हा खुर खानायफ्रा जायफोरनि हा थायो बे बिदिनो लकसान जायो आरो।
उम दङ बिदि माबा जानाय हा खुरखाजानाय बारि बागान सेस लांजाजोबनायनो। उनाव थानो गोदाव सोराव जानानै बबावबा थाहैनांनाय मानांनाय बिदि जानाय दङ दंनाया
जानो गोनां जायो रिलिफ ना मा होननांगौ बेखौ हानाय बादा बानायहैनो गोनां जायो।
रैखाथि बादा ना मा होनोथाय बिदिखौ ने आंबो मिथिलाय लाङालै।
ओरै माबाथिं बिराद बिराद माबादों नामा दा बानाजाला बायदों नामा ओरै धेमाजि डिस्ट्रिक्आव
अ धेमाजि डिस्ट्रिक् बे पासिघाट अरुणचल।
ओ ओ
अरुणाचलाव जागोरदोंमोन बे बानाया बेयो फैनानै ओरै पासि गाद ओरैजाय मा होननांगौ बेखौ धेमाजि ओरै हाबबाय जोङो बेनिफ्राय आसामाव हाबबाय बियो।
ओ ओ ओं
बे रेल लामा बायनाय
अ बे दालां दालां मोनसे बायनाय नुलायदों ना माबा
औ बिन्थ' सिमोनसाफुरि
अ ओ ए
सिमन्साफुरि धेमाजि ओरैजाय जनाय पासिघाट अरुणाचल बरदार बे सिमा दैमाया बुरलुंबुथुराव हाबफैजोबगोन बिदि
औ
बेथिं ओरैजाय काजिरङा जानानै हाफैगोन बेयो ओ बिदिनो माखासे ओ बिदिनो आलाय सिलाय जानो गोनां जादों न'खर
उम उम उम हाब माबा एसे न' लोमनायबो नुदों माथो जायगा जायगानो बेयाव
जायगा जायगा बिदि मानसिफोरफोरखौ दोननो माबादों बेहाय बा बानाय जादों दा जोंनिया दा बेनो आरो ओ डिब्रुगरनिफ्राय फैनो गोनां ट्रेन लामाया बायस'बाय नालाय गारिफ्रा जोंना गैया जानोसैलाय ट्रेना
औ ओरैसो थाङोना ने धेमाजि बारलाङोना दिब्रुगरा
बारबाय बेनिफ्राय डिब्रुगर हाबहैखाबाइ
बे लामाया दोंसोल' दा बिथिंल हाब बेयो दा ट्रेना जोंना नांगौ बायदि मोननाय नंला दा
ओ ओ ओइ उसुबिदा जासिगोन माथो बिदिबा थांलाय फैलाय खालामनो गोजान गोजानाव थांनायफ्रा
बिनोथ'
उ गुवाहाटिफ्रावसो थालाबायनांसिगोन।
उ दा बिदिनो बे नाहरलुंगुरनिफ्राय
माबाजों माबायाथ' नेसनेल राजा लामायाथ' दंना ने?
अ राजा लामाया दङो बियो
ओ थांलाय फैलाय बेयो माबाजोंनो गारि गारिफोरजोंनो थांलाबायनायसिगोन आरो ने
उम उम बेन्थ बिथिं ट्रेन कानेक्सनखौ ओरैजाय बासजों डब्रुगऱ ओरै आपडाउन खालाम योब्ला सिकिंसाफुरिसिम बे माबा लाबोनांसिगोनरा मरखं सेलेक ओनफ्राय हारमुथि बे जंसन आव लांफिनांसिगोन
अ ओ
आरो मुथियाव मोनसे जनसम जाबाय
ओम
दा बेनो आरो दैज्लां बोथोर
ओम ओम एबार काजिरंङायाव बारा दैबाना जायाखै खोमा ने
हा?
खाजिरंङा आव बारा दै बाना जायाखै
गैया काजिरंङा माजुलि बे साइदआव दा खोनाथ वाखै।
ओ सिगाङावथ बा बिराद जिब जुनारफोर माबानाय गोजावनाय थैनाय बिराद खोनालाबाय थादोंमोनना? गान्दा फिसा थैनाय मै गोजौलांनाय नो
दा बे माजुलियाव बांसिन जायोमोन दैमाना माजुलि ओरैजाय काजिरंङा हाजोंबो उम।
ओ ओ
जोंनि आसामाव बयनिख्रुइबो दैबाना हा खुरखा जानाय जायगायानो जाबाय माजुलि।
माजोलि ने बै ओ माबायसो खोमालै? बियोनो एसे फिसासो जालांबाय खोमा माजुलिया लासै लासैनो। बे हा खुरखानायजोंनो
हा खुरखानायजों फिसाबो जालांदों फारसेथिं खगा खुरखालांङो फारसेथिं फबला लांङो। बिदिआराो आरो दैनि दाहारा बिराद गोसा खारोना बेाहाय।
ओ उम। उम।
ओ बिनोसै दा माजुलि खोनाखो ओरैजाय प्रटेकसन मा नांगौ बेखौ होबथानाय।
हम।
सरखारा बानायना होयोबालाय जागोन।
बे हा गिसि खानायखौ ना?
हा गिसिखानाय ओम।
उम।
मावाना सरखाराराबो
ओ उम
बिदना जोंनि नैबेहाय सरासनस्रा बिदिथ दैबाना हा खुरखानाय बिदि गैथवा देग्लाय अखानि हानायाबो एसे खम जादों
औ उम
हा गिसिखानायफ्रा होनबाबाो फिसा फिनला दैसा
ओ ओ।
ओम न'फोरथ' लोमनाय बिदि बाना जाफेराखैमाने नोंसिनियाव
हा
न'फोरथ' लोमलायनाय बिदि बाना जाफेरा खोमा नोंसोरनियाव ने
बिदि न' लोमलानाय बिदि बाना जाथ'वा जोंनिहाय
अ
न' लोमलानाय जाया